ओं खोनादों दा खोनाबाय ए बोथोरा जोंथिं एसे गाज्रि माने खोरोमदावगासिनो हो
अखा हागासिनो दं नामा?
उम उम दे हा
हागासिनो दङ अखा गासिनो दं न मानदों अखा?
दाथ गैथ'आ ओमफाय खोरोमगासिनो आरो
औ औ
खा-खोमगासिनो माने दसेबा दसेबा अ माने जों दायो मानि खोथाव रायलायदोंमोन माने बर'नि जानाय लोंनायनि फारसे रायलायदोंमोन नामा?
औ बर'नि जानाय लोंनायखौ रायलायनोसै दे नोंथांआ बुंदो
जानाय बर'नि हो
बुंदों नोंथाङा।
नाय लोंनाय हबाथ' मा ओंख्रिजों मा ओंख्रि जायो जों मा मा मा ओंख्रि जायोमोन बर'नि ओंख्रिया अनला
दङ अनला दङ सबाइ
औ सबाइजों साम अनलाजों दाउ अ ओमफाय
द गोथाव गोथाव मैगंनाव
आथ' सिगांथ' बुहुद बायदिसिना जायोमोन ना आबै आबौफोरा जोंथ' बारा मिथिजोबा दाथ' आरो बांसिनानो हाथायाव फाननाय हाथाय माबायाव बानायनायखौसो जालाबायसै।
औ औ बिदिनोथ' र' बेखौ जालाबायोथ' र' मोजांखौनो मोना नङा होमबा।
ओं बर'नि ओंख्रिखौ बांसिनानो खम जाबाय बे बिसफोर सबायजों दाउफोरखौथ' बांसिनानो जाला संनो रोङा माने।
औ दानिया माथो गोथाव गोथावबो जाला माथो।
अ
आगोलथ' सबाइ आगोलथ' सबाइ जों दाउ होनबाथाय गोबां गोथाव जायोमोन
उम नुबांलानो दानिया जानायखौनो संनो थ' रोंगौ होनोमबाबो बारा गोथाव संनो रोंङा रोंङो रोंङो होनबाबो बांद्राय गोथाव संनो रोंङा आरो
औ औ अनलायाथ' माइरंसो अनलायाथ' माइरंसो होनाय जायो न
खौ संग्रोनानै रु एसे रुइबाथाय देबाय देनानै जेनेबा नों माजों संङो बेै संनांगौ बुस्थुखौ एवना लाग होबाय एवनानै लाग्रानि उनावहाय गोदौबाथाय अनलाखौ मा होनो उरबाय आरो उरनानै मोजां गोदौ होनानै गासैबो होनांगौ बुस्थुफोरखौ होखांनानै खांबाय
औ बेदर एबा गोथाव जायो ना अ लकेल दाउ गोथावसिन जायो आरो उम्म।
उम्म दानिया लकेल दाउफोरखौबो दा माने फिसिबांनो नागिरा नालाय खालि मा होनो बा बै फाननाय बायनायफोरखौल' जासै मुलि होनाय बुस्थुफोरखौल'।
औ औ। औ बिदिनो जाजोबबाय।
दाउखौनो नुबांला माथो।
ना गासैबो गासैबो बुस्थुखौनो
औ।
दे बुंलाय।
सिनाजोंसो होसै ना उम्म।
औ औ नंगौ। आरो मा मा मैगं गं दंबावो?
बे बे लाइ लाफाफोरखौ आजिखालि जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो मावला।
औ मउलान'?
गुबुन जाथि उम्म गुबुन जाथिफ्रासो मावसेै माने मावबाबो जाबांलानो होनजायो जोंनि हाफ्राव जालानो खोमादां होनजायो।
अ गोबोरखि बेफोर जानोब्ला गोबोरखि हासार नांगौ जायो।
औ। मावनोबो बायो माने दाना खस्थ'खौनो बारा जाबाय जोंनि बर'फ्रा आर आराम आराम जादावनानै माने बायनायखौल' नागिरो ओमफ्राय गुबुननिबा नानै माबाबाथ मैगं थाइगं बिराद मुलि होनाय ना।
औ औ। मुलि होननाय जाजोबबाय दानिया
बेफोरावनो जोंनि ओम जोंनि देहायाबो थाब गाज्रि जालाङो माने
औ। देहाया गाज्रि जालांङोथ'।
हा?
देहाया गाज्रि जालाङो बिदिनो बेनिखायनो दानि सुबुंफोरा थाब थाब बेराम आजार जायो न'?
औ थाब थाबनो माने बेमार आजाराव गोग्लैयो आरो माने ओं खोनागासिनो। सिगांनि समावथ' माने बोराय बुरैबाबो जेबो बेमार आजार जानानै थ थैयामोन उम्म। औ।
दाना थाब थाबनो थाब थाबनो थैयो।
ओं माने उन्दै गथ'फोर सिन्थायनो बायदिसिना बेमार जानो नागिर जासै आरो बेफोरबायदि मेडिसिन होनाय मैगं थाइगं जानायनि थाखाय जोंनि बर'नि जाबोला माने नेवसिलांनोसो ना माने
औ औ नंगौ
सिगांनि आबै आबै मोननि ओंख्रिफोरखौनो जाला
अ आबै आबौमोननि ओंख्रिफोरासो गोथाव गोथाव जायोमोन। बांद्राय थावबो सङामोन नालाय
औ आरो हाग्रा बंग्रा फोरनि हाग्रा बंग्राफ्रानो ओ आबै आबौमोननि समावथ' हाग्रा बंग्रायानो मैगं जाला बायोमोन दाथ' आरो सिनायलानो
ओं हाग्रा बंग्रायासो मैगं जायोमोनथ' र' बे आगोलो आगोल आबै आबौमोना आबै आबौमोना थाव जायोना जायामोनबा थाव ओंख्रि
जायोमोन होमबाबो मालाय बिसोरनि डायरेक्ट बेसर फेरेदनाय ओमफ्राय गावसोरनो बेसर फोखायोमोन नालाय गावसोरनो फेरेदनाय माबानायमोन दङ दाथ' आरो बेफोरबायदि फोलाना बेसरफोरबो फोबांला
उम उम उम
थाबुरखौबो जों बानायला दाथ' मेचिनाव बाननाय जोबसै उम गासिबो मालायबा मा ल'खाय मा लगायफायो बेफोरावबा बानायनायफ्राबा
औ जोंथ' नुवा नङा होमबा
जोंथ' नुवा बायनालसो जायो जोङो
उम
थावफोरा आरो ओंख्रि संबाबो गोथाव जाया बुरजा होबाबो बोरैबा थावनायखौनो मोनजाया
औ मोनजायाथ' र'
सिगांनिया अरिजिनेलमोन दा?
औ अरिजिनेल मोनथर आरो मा मा बुंलाय। गोथाव गोथावनो।
गोथाव गोथावा मा ओंख्रिमोन इन्दि एम्फौ फिसिनानै एम्फौ जायोमोन मालाय गोदोनि दिनाव साम'खौ खनलाबायनानै साम'फोर जालाबायोमोन।
औ बे माबा लाथा एम्फौआबो बिराद गोथाव जाय न'?
औ। बि इन्दि इन्दिजों फिसि माबायो फेदेरनाया उम हा?
बेखौ माजों जायोबा गोथावसिन जायो?
बेफोरखौबो जानो रोंग्राफ्रा जायो मालाय अनदला उायबाय बायदिसिना ओंख्रिजों जायो आंथ' बारा मिथिया जाबांनायानो जाया जों बेफोरखौ। बेैब लकेल बिफां लाइफांब्लाबो माबाफोरजों माबानाय नालाय मुलि आ ना बे इन्दि दंफांफ्रावबो
बेफोरबो मोज मोजां आरो न'आवनो फिसिनाय न'आवनो बायानाय नालाय ओमफ्राय ओं होनोमबाबो जों
हेल'। हेल'। हेल'। हेल'।